हेलौ नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
जोङो दिनैनि टपिकखौ सावरायदोनि दिनैनि टपिकआनो जाबाय ओ नोंथाङा माब्लाबाबो दावबायनाय समाव जाग्रा आदार जानायाव माबादि जानानै मोजां मोनो मिरामिस जानानै मोजां मोनो ना बेदरजों जानानै मोजां मोनो दा नोंथाङा गुबुन दाबसे जाव जायगायाव दावबायहैनांगौब्ला ओ बैफोरनि बैफोर जायगानि जानाय आदारफोरखौ माबादि मोनजायो नोंथाङा जानो सुखुयो होन ना सुखुवआ बेनि सायाव ओ आं बुंग्रोनोसै आंनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन कि गुबुन जायगायाव दावबायहैनाय समाव आं बैफोर जायगानि जानाय फोरजों गोरोबनो हाया हाया बायदि मोनो नाथाय उफाय गैयियाव जानांगौ जायो दा बेरायनाय समाव आङो ओंखामनि बेलायावनो बुंनोसै ओंखाम जानाय समाव ओ बै जायगानि ओंखाम संनाय स्टाइला आलादा आा जायो आरो न'आव जानाय ओंखामनि ओ थावनाया आलादा जायो जायगा लायै जायगा माने थावनायनि ओ गुना आलदा आलदा जायो दा आङो ओ बांसिनै बेदरजों आङो जानो मोजांसिन मोनो माब्लाबा माब्लाबा मिरामिसजोंबो जानो मोजां मोनो अब्लाबो जोङो बांसिनै माबाफोर जाग्रा खाजा थायोब्ला बेदरफोर थायोब्ला जोङो बांसिनै जानो मोजां मोनो ओ जोङो नाफोरजोंबो जानाय जायो बेदरफोरजों अमाफोरजों दाउफोरजोंबो जोङो जानाय जायो दा बेबायाददि जानाय जायोब्लासो जोङो माने गावनि उखैनायखौ उखैगानाय बायदि मोनो दा आङो दावबायनाय समाव गुबुन जायगायाव दावबायब्लाबो आङो बेदरफोरजों जानो मोजां मोनो आरो गुबुन जायगायाव आं दावबायहैयोब्ला ओ जानाय समाव आङो मिरामिस जानो हायाबायदि आं मोनो जेब्ला बेदरजों जायो अब्लासो ओंखामा हाबनाय बायदि मोनो दा जानायनि बेलायाव आङो आंनि बेलायाव गुबुन जायगायाव जायोब्ला एसे आलादा मोजां मोनो आरो न'नि जानायजों एसे आलादा मोनो नोंथाङा माबायदि मोनदाङो जिहेथु दावबायनाय समाव
आं बेखौनो बुंनो थानो सानोदि दावबायनाय समावहाय ओ जोंनि जोंनि जानायजों आरो गुबुन गुबुननि जानायजों एसे बे मिलायखाया जोङो जोङो जाबाय ओ ओंखाम जायो ओंखाम जानाय आरो फास्टफुड जानायनि गेजेरजों बिराद दिडिफारेन्स दं ओ जोङो दस्रा जायगायाव थाङोब्ला दस्रा दस्रा दस्रा दस्रा मानसिफोरनि संनाय खावनाया मस्ला मस- फिखलिफोरजों बिराद होफाब होफाब संनाय जायो बेनि थाखाय जोङो बे बे जानायनि जानायखौ जायोब्ला जोङो माब्लाबाबो उदै बुंनाय मोना बिनि थाखाय जोङो जोंनि जानायखौ गोसो-गोसोखांहरनांगौ जाबै जोङो बांसिनै जोङो ओंखामखौ जायो नाथाय जोङो गुबुनाव थाङोब्ला गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा ओ ओंखामखौ जानाय जाया बिनि थाखाय जोङो गुबुन जायगायाव थाङोबा जों गुबुन जायगाफोरजों जों जायखि जाया जोङो बेस एडजास्ट जानांगोन गोरोबफानांगोन बिनि थाखाय जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोङो जोंनि जाग्राखौ मोनहैयिनि थाखाय जोङो बिसनि जाग्राफोरखौ गोरोबबानानै जों बिसोरनि जाग्रा जानांगौ जायो आथिालाव जोङो दस्रायाव दावबायहैनाय ाइम दावबायहैनायावबो जोङो जोंनि जोंनि जोंनि जोंनि बर' हारिनि जाग्राया जे मुलुगनाङैनो गोसारनानै दं नों जेरावखि थाङा नोङो जोंनि जोंनि बर'नि जा आरो आदारखौ मोनहैगोन बेनिखायनो जोङो दस्रा दस्रा हारिनि जाग्राखौ जायालासेनो जों जोंनि जानायखौनो जोङो दस्रा दस्रा जायगायाव थांब्लाबो जोङो जानो हायो। बेनोदि नोङो दस्रायावहाय थाङोब्ला जेरै नों दावबायनो थांनायावहाय नों ट्रेनफ्रावहाय गोबां रोखोमनि जाग्राखौ जानो गोनां जायो जेरै रुटि रुटिफ्रा जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां जों बेफोरखौ जायोब्लाबो जोंनो देहाया जोबोद थाजिम मोनो। बिनि थाखाय बेफोर जाग्राफोरखौ जों जानो गोनां जायो नों दावबायनाय टाइमावहाय नोङो जेरै फास फुड सिंग्रा बेफोरबायदि बुस्थुखौ जायोब्ला नोंनि देहाया बिराद बिराद लोरबां जायो बेनि थाखाय जों बे बे जाग्राफोरखौ एभयड खालामनांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो नोङो दावबायनाय टाइमाव नोङो सानसेनि थाखाय नोङो न'आव न'निफ्राय ओंखाम बुस्थु ओंखामफोरखौ नोङो संनानै लानो हायो बेफोर खौ नोङो सानसेनि थाखाय नोंनि उदैखौ सुफुंनो हायो। बे बेनो जादों जोंनि बेस्ट वे नोंथाङा नोंथाङा माब्लाबा अबेबा जायगायाव थांनायाव बा अबेबा दावबायनो थांनायाव ओ जोंनि बर'फोरनि जाग्रा मोनजाहैफेरबाय ना मोनजाहैफेराखै बिनि गेजेरावनो मा बुंनो सानो?
नोंगौ
हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
नंगौ आङो जानायनि बेलायाव आङो जायखिजाया नागिरनानैब्लाबो मोनसे गोथाव थावनाय बा आं जानो सुखुनाय बायदि बुस्थुखौ नागिरनानै जायो। गुबुन जायगायाव दावबायनानै ओ बेबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जादोंब्लाबो ओ बै जायगायाव बा बै जायगानि जाग्रा आदारखौ जानांगौआव बेयाव गोरोबनानै थानांगौआव जोङो जाथारनांगौ जानानै फैयो दा बेनि बे याव जानायनि बेलायाव ओ समजों लोगोसे बा थासारिजों लोगोसे गोरोबनांगौ जायो दा जोङो गावनि थावनाय बायदि ओ जाग्रा आदारखौ जोङो नागिर नानैबाबो जाथारनांगौ जानानै फैयो। माब्लाबा समाव मोनस्लाबैयाव जोङो जाब्बा जुब्बाबो जानांगौ जायो अब्ला जोङो जानायाव बांद्राय हाबा हाबा बा जानो हाया हाया बेबायदि सिस्टेमाव जायो दा दावबायनाय समावबो गोबां जेंना जेंगोनाजों जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायो जानाय नि बेलायाव दा मोजां जानो हायोब्लासो मोजां जाग्रा जायोब्लासो जोङो दावबायनो हायो दा बेनोसै दा ओ जोङो दायो आरोबाव गुबुन आयदा जोङो सावरायबावनोसै नोंथाङा ओ नोगोराव बेरायनानै मोजां मोनो ना ओ फिसा फिसौ जायगाफोराव बेरायनानै मोजां मोनो
आं बेखौनो बुंदोंमोन नोगोराव बेरायनानै बांद्राय मोजां मोना मानो होनोब्ला नोगोरनि थासारिया बिराद गाज्रि नोगोराव बिराद एयार पलिउसना बिराद थाज्रि जायो बेनि बिनि थाखाय आं नोगोराव बेरायनानै मोजां मोना नोगोराव गारि गारि घरा बेफोरनि पलिउसना बिनि बेफोर नोगोरनि बारहावाखौ बिराद गाज्रि खालामो बिनि बिनि उनाव नोगोरावहाय नयस फैजानो दावसि बेनि थाखाय आं नोगोराव थानो मोजां मोना मानो होनोब्ला बे नयस पलिउसन फोरनि थाखाय आं नोगोराव थानो मोजां मोनो आङो गामि फिसा फिसौ ओनसोलाव थानो बिराद मोजां मोनो मानो होनोबा गामियावहाय जेबो दावराव दावसि गैया दावसिन दाउलानि गोदै गारां बिफां लाइफांनि सुदेम्बार दैमा दैसा निजोरा बोहैनाय बेफोर बेफोरनि थाखायहाय आङो गामि ओनसोलफोराव थानो जोबोद मोजां मोनो बा गामि नसोलनि बारहावाया जोबोद मोजां मानोना बार गुसु थान्दा थान्दा खलै खोलो बेलासि समाव लामा सामायाव बेफोर बारफोरनि नांनायजों बेरायनो जोबोद मोजां जायो बिनि थाखाय आङो गामि ओनसोल फिसा फिसा ओनसोलाव थानो मोजां मोनो थानो मोजां मोनो ना नोगोर ओनसोलाव थानो मोजां मोनो आोंथांनि मोन्दांथिखौ एसे फोरमायनानै होदो
नंगौ आङो गामि ओनसोलावबो थानो मोजां मोनो आरो नोगोरावबो थानो मोजां मोनो मानोना आङो मोननैबो बिथिङाव आङो गोरोबनानै थानो हायो हिसाबै आंबो बेखौनो बुंगोन कि गामिनि बारहावा जों आरोनो गोरारिि बारहावाजों आलादा आलादा जायो दा नोगोरनि बारहावाया एसेब्लाबो दुंथायाइफोराबो बारा जायो आरो गामिनि इनभाररमेन्टआव बिफां लाइफांफोरजों बुंफबनाय मोनसे मिथिंगायारि बार जोङो मोननो हायो दा बिनि थाखाय जों गामि ओनसोलाव बांसिनै थानो मोजांसिन मोनो दा सुबुं फोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन जायो साननाय हनाय थानायफोरा गुबुन गुबुन जायो दा आङो मोननैबो बिथिङाव मोजां मोनो गामियावबो थानानै मोजां मोनो आरो नोगोरावबो थानानै मोजां मोनो दा मानसिफोरनि बेलायाव गुबुन गुबुन जानो हागौ खायफाया नोगोराव थनो मोजां मोनो आरो खायफाया गामियाव थानानै मोजां मोनो बेयो गावबा गाव माने साननाय बा मोन थाथाय दा बेनि गेजेराव आङो मोननैखौ मोजां मोनो हिसाबै गामियावबो थानानै मोजां मोनो आरो नोगोरावबो थानानै मोजां मोनो। बेनिखायनो आङो मोननैबो थासारिजों गोरोबनो हायो। दा नोंथाङा। माबादि मोनदाङो जिहेथु जोङो नोगोरफोराव बेरायनाय समाव ओ सानखांथाइफोरा माबायदि जायो आरो गामिफोराव बेरायनाय समाव सानखांथायफोरा माबायदि जायो जेन' ओ नोगोर ओनसोलाव बेरायोब्ला जोङो न' बां ग्रोम ग्रोम बिल्डिं बायदिसिना सशपिं मल बेफोरखौ नुनानै नोंथाङा ओ एक्साइटेड जायोना जाया बेफोराव हाबनो
आं बेखौनो सानोदि एक्साइटेड जायो नाथाय बे बे नङा थानो गाज्रिद्रायबो नङा नाथाय जोङो गामि गामियावहाय माखासे बुस्थुखौ मोननो थाङा बेफोर बुस्थुखौ नांगौ जानायखौ जोङो टाउन ओनसोलाव थाल लायनांगौ जायो बिनि थाखाय जोङो टाउनाव थांनांगौ। थांनांगौ जायो बेनो आंनि मोनदांथिना मोनदांथिया।
नंगौ। मानोना जोङो ओ गामियाव मोननाय जिरादखौ जोङो टाउनाव मोना। टाउनाव मोननाय जिरायखौ जोङो गामियाव मोना। दा बेनिखायनो मोननैबो बिथिङाव जोङो गोरोबनांगौ जायो। दा खायफाया गोरोबनायाव ओ समबो लायो। आरो खायफाया गोरलैयैनो गोरोबनो हायो। दा जोङो ओम नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जोङो नोगोराव बांसिन मोनो। दा नोगोरनिफ्राय गामिसिम लाबोनांगौआवबो गोबां सम लायो। दा बेनि थाखायनो गामियावबो थानांगौ नोगोरावबो थानांगौ। नोंथांनि बादिब्ला नङा होनब्ला? दायो समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों बेफोर आयदानि सायाव सावरायनोनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आसा खालामो उननि हाबाफारियाव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै गोजोननाय थाबाय।
गोजोनथो नोंथां।